हेलौ। हेलौ अ आं नोंनाव मोननैसो कुइसन सोंनो हागोन ना? अ आं नोंनाव एसे बैसागो फोरबोनि बागै कुइसन खालामनो लुबैदों। सोंजागोन ना?
हेलौ।
अह आं नोंनाव एसे बैसागोनि बागै कुइसन खालामनो लुुबैदों सोंजागोन ना?
दे सों जागोनदे सों।
अह।
बैसागुखौ जोङो माबे मासाव फालिनाय जायोमोनलाय? बैसागुआव जोङो एप्रिल आव फालिनाय जायो एप्रिल।
उम। ओमफ्राय आं नुनो मोनसे कुइसन सोंबावनि बैसागोखौ बर' फोरा सानबेसेसिम फुंनाय जायो?
अह नों आंखौ माबाफोर कुइसन सोंनो नामा?
आं अ सोंनिदे? आं नाव सोंनि बैसागुआव बैसागुआव दामनाय देनायफोरनि मोननैसो ओरैनो ओरै मोननैसो मुं खोनथा
अ बेनो जादों खाम, सिफुं, सेरजा, बायदि बायदि गोबां दङ। ओमफ्राय आं नोंखौ मोनसे कुइसन खालामनो हागोन ना बर'नि गुबै धोरोमा मा?
बर'नि गुबै धोरोमा हिन्दु धोरोम।
औ ओमफाय मोनसे कुइसन सोंबावनि।
अ दे सों?
बर'फोरा बैसागो मोसानाय समाव
अ
उ सेंग्रा सिख्ला बेलेग बेलेग मोसायो ना ना जमा जमा मोसायो।
ज जानानै मोसायो।
नों आखौ माबाफोरखौसों सोंनो नामा?
बैसागु मोसानो थाखाय सिख्लाफोरनि ग सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनायनि मुं बुंनो हागोनना।
औ हागोन बैसागुखौ मोसानाय सिख्ला फोरनि मुङा जादों दख'ना आरो बेजों लोगोसे औ गंगोना
उम
बेखिनिआनो
अ माबाफोरफोरखौ सोंबावगोन सोंगोन नामा आंखौ? अ दे सों दे सों दे जागोन दे।
उम बैसागोनि से खालार खालिनि सिगाङाव जों मा खालामनाय जायोमोनलाय
बैसागोनि से खालारनि सिगाङाव जों मा खालामनाय जायोमोनलै?
से खालाराव जोङो मोसौ थुखैनाय जायो बिदिनो मोसौ थुखैनाय जायो।
उम ओमफ्राय आङो बेखौनो मिथिनो लुबैबावो जे बैसागोनि मोसौ थुखैनाय समाव जोङो बेयाव उम मा मा बाहायनाय जायो बेखौ एसे खिन्थानो हागोन ना?
मोसौ थुखैनायाव।
हो
अ बेयाव जोङो। लाउ दिगिति ओमफ्राय थाराय बेफोरखौ बायनाय जायो।
ओमफ्राय आं नोंखौ बिनिनो बागै मोनसे कुइसन सोंबावगोन जों मोसौ थुखैनाय समाव मोसौ थुखैनाय समाव मेथाइ रोजाबनायफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
अ हागोन हागोन दे जों मोसौ थुखैनाय समाव खनो लाव जा फान्थाव जा सोलि बोसोर बारि जा होना जों खननाय जायो।
उम नों आंखौ माबाफोरसो कुइसन खालामबावगौमोन नामा?
अ आं नोंखौ बाय जोंनि जों
दे आं नोंखौ मोनसे कुइसन खालामबावनि
दे सों खालाम
औ ओ बर'फोरा ओ से खालार खालियो मा खालामनाय जायो?
से खालार खालि
आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंबावनि?
अ दे सों इखो हालादे आं उम दे
उम बर'फोरनि उम दामग्रा देग्रा जिखिजाया बिदिनो गोनांथिथारा मा मा जिखिजाया मोननै मोन मोनैल बिद बुंबानो जागोन दे?
गोनांथारा उम खाम खाम जथा
उम ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबाव जागोन ना?
दे सोंजागोन सों
अ बर'आ जेनेबा जिहेथु जोङो मोसायो बैसागोआव बे मोसानाय समाव जे बर' सिख्लाफोरा ओ बेखौ खर'आव बाहायो जे गोदोनि समाव बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव माखासे बर' सिख्लाफोरा बेखौ बावलांनो हमबाय ओ दा बे बावलांनो हमनायनि मुंखौ नों मिथिनो मोनगोन मिथिनो हायोना? खर'आव जे बिसोरो लायोमोन हो बिसोरो जे खर'आव लायो मोनसे बुस्तु खर' मोसानाय समाव
उम
बि मामोनलाय?
बि
नों आंखौ माबाफोरखौ सेल खालामगौमोन नामा?
आं नोंखौ मोनसे कुइसन खालामजाग
आं नोंखौ मोनसे कुइसन खालामजागोना अ दे खालाम जागोन खालाम
बर'नि गुबै दख'नाया मामोनलाय?
बर'नि गुबै दख'नाया
उम
बिदन दख'ना
उम ओमफ्राय नों आंखौ माबाफोर कुइसन खालामगौमोन नामा?
फैसाखौ बायलांला जोंङो मा
हो
जों मा खालामो
बैसागु बायखाङोब्ला जोङो बिदिनो जमा जमा बैसागुनि समाव रंजायो मोसायो आरो बिदिनो जों बैसागु बायोबोला बिदिनो मोसानायखौ एसे दोनथ'यो दोनथ'नाय जायो आरो।
अ
नों हबा बेफोरखौ सोंखांबावगौमोन नामा?
खालाम उम
मोजायै खोनायाखै
आं नोंखौ मोनसे कुइसन
बेग खालाम जागोनदे
उम जों बैसागोआव अ बर' सेंग्राफोरा मा लानानै मोसायो?
दामग्रा देग्रानि मुंखौ बुङाबाबो जागोन दे।
अ मोजां खेबसे बुंफिननाय
जों बैसागो मोसानाय समाव सेंग्राफोरा मा मा गाननानै जों मोसायो? मा माखौ लानानै जिहेथु जे दामग्रा देग्रा फोरनि अनगायै
गामसा आर'नाइ ओमफ्राय
उम ओमफाय नों आंखौ माबाफोर कुइसन खालामगौमोन नामा?
अ दे खामलाय
औ
आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो लुबैदों सोंनो हागोन ना?
दे हागोन दे
अ जोंनि बर'फोरनि ओ मेन माबाया धोरोमाथ' जाहैबाय बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमनि फ्राय माबे धोरोमखौ माबै धोरोमाव बास्लायदोंमोन बा माबे धोरोमा जोंनि बाथौ धोरोमनिफ्राय रायख'नानै लांदोंमोन माबे धोरोमा?
खेबसे मोजां होनफिनलाय कुइसनखो
उम जोंनि गुबै धोरोमा जादों बाथौ धोरोम बुजिबायना ओमफ्राय जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ माबे धोरोमा रायख'नानै लांदोंमोन माबे धोरोमा रायख'ना लांदोंमोन
खृस्तान धोरोमआ
अ
ओमफ्राय जोङो बैसागोआव मा मा मैगं संनो
फुंखा